औ औ दासो एसे खोनादों हेलौ।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै। क्लियारै फैयाखै भइसआ हेलौ औ औ खोनाबाय दे।
खोनादोंना नोंथां?
औ दासो खोनादों।
हेलौ
औ औ खोनागासिनो दे बुं।
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों औ।
औ
अ एसे बायस्रा बायस्रा फैदों आरो क्लियारै फैयाखै।
नोथां एसे खोनादों।
औ औ मानो बिदि जादों बा?
ओम एसे लासै खोनादों नोंना।
औ खोनाबाय ना? खोनाबायना?
औ खोनादों ओ दाथ' जों सावरायनाय लानाया जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि बागै नङा होमबा? औ जोंनि
औ
ओ
औ औ
दा औ औ ओ दा गिबियावनो हारिमु होनबाथाय जायखिजाया मोनसे हारिनि सिनस्रि आरो हारिमु होनबाथाय दा बे जायखिजाया हारिया गावबा गावनि हारिमुखौ गारनानै हारि जानो हाया होनना बुं ङो आरो जेरै जोंनियाबो बर'हा गावबा गावनि हारिमु दङ जोंनि बर'नि हारिमुफोरा जेरै ओ बिदिनोसै जेरै ओ जेनेबा जोंनि दोरोङारि आसार खान्थि जेरै ओ सोरबा धोरोम फुजिनाय बाथौ धोरोम फुजिनाय बा बैसागो फोरबो फालिनाय बा जायखिजाया अ अ औ फोरबोफोरखौ बर' बर'नि दोरोङारि नियमजों बा आसार खान्थिजों खुंनाय आरो लोगोसेनो गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय राव हारिमु आरो ना जोंनो जोंनि बर'नि हारिमुवा थांना
औ नंगौ नोंथां